औ खोनादों ना?
औ मारै दं?
मोजाङैनो दङ।
ए
आंनाबो नोंहालाय?
आंनाबो बिदिनोसै। न'खरावलाय मोजां दंजोबो ना?
न'खराव दामानि मोजांखौनो होनजायो गासैनाबो। ओमफ्राय बे आबाद नि बेलायाव राय रायज्लायनोबाथाय रायज्लाय जागोन।
ओंखाम जाखांबाय?
औ जाखांबाय।
अ मा ओंख्रि संना जाखो
ओंखामालाय हस्टेलनि ओंखाम नालाय बांद्राय थावनाय मोनखाया
फिजि फिजि ना मा ना कलेजनि
हस्टेल डाइरक्ट हस्टेलखा माने
अ अ
फिजि नंङा
औ मोजांङै मोनथिया ना आंनो नोंनि थानायनि बारै ओंखायनो
औ दिनै दिनै एक गारि होदोंमोन आरो
औ गोथाव संङो
उम संनाया मानसि बुरजानि संनाय नालाय एफा गोथ गोथाव होनजायालै आंनिबा गोथाव नंङा
ओमफ्राय न नखरावलाय माब्रै सोलिगासिनो दा फेमिलिफ्रा मोजांङैनो दंना
नखरा थ दामानिगासिनाबो मोजांङैनो दामानि जेबो जाथवाखै
आबाद साबाद मा मा मावगासिनो गोलोम बोथोरनि
आबादा दा दै गैयिनि थाखायनो माइ गायनो सानलबो गायनो हायाखै बिनि बादै मैगं थाइगं गायगा सिनो आरो जेरै खुमब्रा लाव केरेला
ए नआव नोंसिना मोजां जाथारो नामा बार यावहाय बिदि मैगंफोरा
बांद्राय बिदि गिदिर बारिबो गैया ओमफ्राय नजोंनो नांनाय इदि जायगा दंङ आरो बेवहाय गायो आरो एसे एफा गिदिरबो नंङा जोंथिंजाय बिदि बांद्राय गिदिर गिदिर हा गैसो दे मान गिदिरे बुरजा आरो
औ होमबाबो बे एसेयावनो जानो आन्था गायजायो ना
औ
बानानि थाखाय जायो जोंथिंजाय ओमफ्राय आं खोनायो आरो नोंसिथिं साइदथिं उम नि जोंना गायनाय। बि दहाय होन होनखांखाबाय आङो
औ औ नङा माने जेन'बा गिदिर गिदिर जायगा गुवार जायगाफ्रावहाय माइ थाइ गायोना नोंसिनाबोथ' हा दङ ना?
जोंनि। जेया ओरैबायदि आरो।
औ।
माने जोंना दरं आरो कामरुप बरदार एरिया जायो नालाय जोंनिया सेन्ट्रेल बायदि जायो आरो बे मोनथाम डिस्ट्रिक्जों लोगो नांनानै माने सेन्ट्रेल थानाय बायदि जायो आरो। बिदियाव जोंना सुबुं अनजिमाया बांसिन माने बेवहाय बिदि
अ नोंसिना मा गोलैयो? टाउनसो गोलैयोना।
टाउन गोलैया भिलेज एरियानि
अ भिलेज एरिया। ओमबाबो माबाफ्रा हाफ्रा माबा सेरफ्रा खम आरो
औ। बिब्दि आरो माने गिदिंजोबनाय आरो गामिफोरा सापास मोनसे गामिया जुदि गिदिंजोबनानै थायोबा। नाथाय गेजेरावहाय जि हाद थागोन बेयो गायनायनिल जागोन आरो माइ गायनायनिल जोंनिथिंबोजाय बिदि हा दङ खिथु बे हाफोरा जोंनिफ्राय एसे गोजान जायो जेरैबायदि भुटान सेर सेर हा दङ आरो।
होमबा नोंसिना माइ माइ गायनोबो बिदि जायगा गैया नामा?
जोंना हायानो माइ गायनायनि थाखायल आबाद मावनायनि थाखाय गैया।
औ माइ गायनायनि थाखाय दङ आबाद मावनायनि थाखाय गैया बिदि। बिदि आरो। अ। मोजां आनोथ होमबा।
नोंसोनिथिंजायथ दङ खोमा मेरला।
गोजां बोथोरनि थाखायलाय ओ बेहायनो माइ गायनायावनो जेनबा माइ गायाबा गायजायोना गोजां बोथोरनि बायदिसिना आबादफोरखौ जेरै- गोजां बोथोराव मानसिफ्रा बेसर गायो। माबा माबि गायो बिदि गायो ना गाया नोंसोर लागोआव?
उम गायो। गायनायफ्रा गायो ओमफ्राय बांसिन गायो होमबाथाय बेसरखौ गायो आरो ओमफ्राय बिनि बादै दस्रा इसिबां गायनाय नुवा आं। ओमफ्राय जोंनि साइडनि एसे गोजान गोजानावहाय गायो बिराद गायो मानसिफ्रा। खिन्थु अर्गेनिक नङा आरो। बिदि हासार होनानै गायनाय। साननै सानथामावनो देरनानै फाननो हालायनाय जानाय बिदि गायो आरो।
औ
बेफोर माने जाजाया एसेबां बायनानै मुलि गोनां ना जानोबो गिलायनाय मोनो। ओंखायनो नफ्राव गायनानै लायो आरो गोबांआनो एसे एसे दा फाननो थाखाय नङा आरो नोंसिनि दायथ बिदि गिदिर गिदिर बागान दंदां ना सोरबा सोरबा जोंहानि लोगो आंनिनो लोगो सासे दङमोनना बेवहाय गुवाहाटियावहाय। दा बिसोरबो फाथै गायो होनना खोनादों।
अ मालाय बिजनेस खालामो खोमा बिजनेस खालामग्राफोरा बिदिनो ना बुरजा बुरजा गायना लायोना हा। दिना मैगं थाइगंनि बिजनेस खालामग्रा फोथा
उम नोंसिना दडाइरेक्ट टाउन एरिया नामा?
उम
जों उन्दैबा ओमफ्राय बारि जायगा दं आरो ओमफ्राय गामियाव हायसो दङ आरो हाफोरा गुवार गुवार माइ गायग्रा थायग्राफ्रा
उम थांफेरो मालाबा माइ फोरखौथ' गायफेरखायाखै खोमा नोङो
आंथ' गायनाय जाफेराखै
गायनो गोसो जायोना माने गामिनि एरियायाव थानानै मोजां नाङो ना नाङा मे बारहावायाथ' गामि एरियाना जोबोद मोजां फुं समाव मोना समाव थानो जोबोद मोजां आरो खिन्थु गामियाव बे सानजौफुंनि समावनो एसे बोरैबा आरो थानो सुखुवा सुखवा बिदि मोनो माने
औ गोदाव सोराव मोनो ना जेन'बा टाउनाव थाग्रा फोरा
औ उम खिन्थु बे इभिनिं टाइमखौ लानानै आरो मरनिं टाइमखौ लानानै एसे मोजां आरो गामि एरियाआव भिलेजाव
उम जायगाफोरा मोजां जाखायोना
उम उम औ फ्रेस औ दा ओमफ्राय नों थाङा आरो नामा
आं थांनाय जाया बांसिन माने न'खरावहाय जेन'बा आंना बिदा दंना
औ
बेसो बांसिन नायजोबो आरो
उम मोजां नाङो आं आबादथ' मावानो खिन्थु आबाद फोथाराव थांनानै मोजां नाङो आरो
जोंना मा होनो गामियावहाय दङ गय बागान दङ औवा बागान दङ माइ गायग्राबो दङ होम बे माइ गायग्रायावनो जेन'बा गोजां बो बोथोरबा गोजां बोथोरनि आबाद गायो। गोलोम बो थोरबा गोलोम बोथोरनि माइ बायदिसिना बिदि गायो आरो
गोलोम बोथोराव ओरैनो माबायदि जेनेबा माइल'सो जायो न' गोलोम बो थोराव
गोलोम बोथोराव बांसिन माइ गायो ओमफाय ओ नै माबाबो गायोना जुंखाम गायो फाथो साथो बिदिबो गायला जोबो।
औ बे जुखामाव जुदि दै हाबोब्ला जेबो प्रब्लेम जाया नामा?
एबारहाय गाज्रि जाजोबदों। एबारहाय गायोहोदोंमोन। ओमफाय दाखालि फोराइ एबार बि बोसोराव अखाया एडभान्स ना दाखालिफोराव बिराद अ अखा हादोंमोन देरफुनायावनो दै थाना होजोबदों आरो। देर देरबाबो अरजालामोन फि थाइआ राबाबो अरजालोन आरो ना ओमफाय दा फि नाथाय फिफां गोरलैयावनो बिदि दै थाबाथाय गैला गाज्रि जाखाबाय
अ दा बिदियावथ' गोबां लस जायोना
औ लस जायो जानाया।
बेफोरखौ हानायफोराव मानसिफोर बिराद लानांगौ जायो नामा ना हारसिं?
जों जोंनाथ' माबासो होनो बेखौ मा होनो मोनथाय ओरैहायथ' जोंना आदि होनाय होनोना जेन'बा उम गामियावहाय मावग्रा दङ।
उम
बिसोरबो बिसोर मावनोसै
उम
जोंहा हानि मालिक हिसाबै
उम
ओ मा होनो हासा माबा हरो आरो बिदिनो जोलै थोलै हरनोसै। बिदि से सेरिं बायदि जायो आरो। ओमफ्राय उनावहाय राननायाव। समान समान रानो बेबायदि।
उम। बिदियानो मोजां। ओमफ्राय बेनि बादै जेनेबा फाथोफोराव। माबायदि जायो आबादफोरा जेनेबा मोजाङानो जायो जानांगौना। बिसिनिजाय दै थाबाबोथ' जेबो प्रब्लेम गैया बेहा।
मोजाङानो जायो मुलि होनांखायो आरो बा एसेबाबो अबेबा अबेबा आबादावहाय। खिन्थु फाथोआव एसेबां होनाङा मोनदां। मानो होनबा फाथोआ दै थाबाबो। गाज्रि जाया मोजां हारसिङै मोजाङानो जालांखायो बेबायद खोनादों आरो खिन्थु आं मो‌ मोजाङै मिनथिला।
उम उम बेनिफ्राय मे-मेसें बोथोराव माबायदि मैगंफोरखौ गायो?
मेसें बोथोराव गोजां बोथोराव ना?
औ न'नि बादै माने गामि एरियायाव आरो बेफोरबायाददि माबायदि मैगंफोरा बांसिन माने जायो नोंसिनियाव।
ए गामिफोरावहाय
उम।
गामियावहायथ' बिदिनोसै मा होनबावनो।
नों गामिरयाव थाया नालाय ओंखायनो बांद्राय मिथिला नामा?
मिथियाबाबो माने मोनथियो मोनथिनाया खिन्थु‌ बैदि जाग्रा माग्राखौनो गायखाया आरो डाइरेक्ट फानग्रा बिदि प्रफिट-प्रफिटनि बुस्थुखौसो नायनानै गायखायो बांसिन जोंना।
माने एसे बिजनेस फार्मारखौ बिजनेस लाइनाव लांबाय आरो।
औ औ। माने गामियावहाय थानानै जोंहानो औ।
उम।
खिन्थु दि राननांगौ जायो आरो।
औ मोजां बिदियानो बेजो नै सिंजों आमफ्राय गफुरसायजों बेफोरबफयदि बिरादय प्रदाक दिहुनो आरो फारमायफोरा गयनानै बुरजा बुरजा
जायगा बाय जायगाना अबेबा अबेबा जायगाना साहा बागाननो साखानना साखाल' बेबायदि ओमफाय अबा जायगाना माइ बाइ बि बिराद थायो।
औ जोंनिसोंबो भुटान साइद जों साहा बागान आरो बुंनो नाङा आरो साहा बागान बिराद दं उदालगुरि ओमफाय उदालगुरिखौ बारबा आरो
ब्रायनो
औ अदालगुरि एरिया बेरायनो थाखाय मोजां साहा बागान दङ' बेजों लामाब लामा लामा मोनलांबाय थायो। मोजां मोजां आरो खिन्थु गाज्रि होनबाथाय बे जोंनि एरिया जोंनि औ बेराय फैजायोथ'
उम
ओमफ्राय जोंनि एरियायावल'सो उम मोजां जाया आरो औ ओमफाय दा नैबे समा जालांबाय नों बेखौ दानना होदो। औ औ